अ गोजोन सानजौफोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां थारैनो नोंथांसिम नोंथांनिसिमबो।
औ दा नोंथाङा आंनि गारांखौ रोखायै खोनदोंना।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्ना फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा। सम दङना। औ बिदिबा जोङो फरायसालि आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों। जादोंमोन आरो नोंथांखौ।
औ औ नोंथाङा सावराय जायो नोंथां दा अब्ला नोंथाङा जोंनि फरायसालि माबायदि मोजां जाबोगासिनो बेनि सोमोन्दै एसे बुंना होग्रोनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां औ औ फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोंहा माने। गोदो गोदाय समावथ' जोंहा बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय समाव दा जेरैहाय फरायसालि दङ। बेफोर बायदि फरायसालिबा फरायनो सुबिदायानो गैयामोन आरोना।
औ। नोंथाङा बुंग्रोसै नामा।
औ नोंथां फोरमाय बि
आं बुंग्रोनोसै नोंथां दा जोंना गोदो गोदायथार जोंना फरायसालिफोरना बुंङोब्ला दा जेरैबायदि स्कुल फरायसालि फरायसालिमाफोर दं बेबायदिथ' गैयामोन नङा होमबा। दा जेरै जोङो हाग्रा बंग्राफोरावसो गेजेर गेजेर आश्रमफोर थालाबायायोमोन बेबायदि जोङो रिसिमनिफोरनियाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन दा बेफोर बायदियाव जोंना। गोदो गोदायथ' लेखा ब लेखाबो गैयामोन बहिबो गैयामोन बिजाब गैयामोन खलम गैयामोन दा जोङो देक्स टेबोल मासे फोरबो गैयामोन नालाय जोङो गोदो गोदाय माने दंफां सायाफोरावसो जों जङो माने क्लास थाखो लानायखौ जों नुनो मोनोन आरो दा बेनि उनाव दा जोंना समबाब बेनि बाबैनो जोंनिया फरायसालिफोरा जोंना सोलाय सोलायबोगासिनो दा जोंनिया सोलायबोयै बयै दा नै दिनैसिमनि समाव द जोंनिया मोनफ्रोमबो कलेज मोनफ्रोमबो स्कुल मोनफ्रोमबो फरायसालि मोनफ्रोमबो फरायसालिमाफोराव जोंना मोजां मोजां सुबिदाफोर दंजोबसै दा जेरै जोंना गरम जायोब्ला फांखा दङ एसि दङ बेनिफ्राय जोंहाथ' गोबां बिजाब लेखा बहिफोरखौ लेखा बयफोर दंजोबो दा बेनिफ्रायबो जोंना सम बाबैनि बाबैनि जोंनिया जुबि जों इयुनखौ नायोब्ला जों नुहुरोदि जोङो मोनसे थाखोआव जुदि जों थाङोब्ला जों माने
गंसे टेब्लेट बा कम्पिउटार लानासो थांनायखौ जोङो जों जोंनि इयुनखौ नुहरो आरो दा जों जोंनि एसे आवगोलनिखौनाय नायबावोब्ला जों नुयोमोन जे फरायसालिफोराव जों कलि जानानै थांनाय एबा जोङो जोङो सो थालिर बिलाइफोराव लिरनाय बेबायदि जों खोनायोमोन नाथाय दा जों बेनिफ्राय गोबां दावगाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा जों नायदो गोदो गोदायथार जोंना जग्रा मासेयानो गैयामोननो बिफां साया सिङावसो लायोमोननो दा अब्ला दा माबेसिम सफैखो दाथ' आरो मोनसे फरायसालियाव फरायनायल' हाबाफारि जालिया दा गोबां फरायसालिफोराव जोंनिया जेरै बायदिसिना उफ्रा मा होनो ओ हाबाफारिफोरबो जासै जेरै गेलेनाय बारनाय खारनाय लोगोसे रोजाबनाय मोसानाय आखिनाय बायदि रोखोमनि बेबायदि जोंनिया दा जोंनि फरायसालिफोराव जोङो बेफोरबायदि बायदिसिना हाबा हाफारिफोरखौ जों लानाय नुनो मोनसै आरो दा बेबायदियाव जुदि मोनसे फरायसालिया बेफोर हाबाफारिफोरखौ मोजाङै जुदि खुंलाङोब्ला फरायसा सासेया माने दा नैबे समाव गोबां दावगानो हागोन होननानै आं सानो आरो दा जोंनि
खाथि खालानि ओनसोलफोराव जों इसेबां माने दासिम जौगानायखौ नुनो मोनाखै बेफोरबायदिनि बिथिङाव नाथाय लासै लासैनो जालांखौ आं सानो नाथाय जों जुदि जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जों जुदि एसे गोजानाव जुदि नायहरो ब्ला जोङो जुद दि सोहोरफोर नोगोरफोरनि जों जुदि फरायसालिफोरखौ नायहरोब्ला जों जों बेबायदि बिदिखौ सुबिदा गोनांखौ जों नुहुरो आरो
औ
दा बेनि उनाव जों बुंबावोब्ला जोंनि फरायनाया जोंनि फरायसालिसिमल' नंला जोंना गुबुन गुबुन उफुर्रा फरायनायफोरबो जों लाबावो जेरै जोंना सानखान्थिनि उफ्रा फरायनायफोर लायो बेनि उनाव जोङो आरो गुबुन
मा होनो गुबुन गुबुन कचिंफोर लायो जायखौ जोङो ओ मा होनो अनलाइननि गेजेरजों लायो जानबुंनि गेजेरजों दाना फरायसालिया माने थाखो खथासिम सिम सिंल' नंलिया फरायसालिफोरा दा जोंनिया ओ माने डिजिटेल माने इन्टारनेटनि फरायनायबो जाहैबाय माने फरायसालिफोरा जामबुंजोंबो जों माने न'आव थानानैबो फरायनो हायो बेबायदि जाहैलायै लांबाय आरो ओरैबायदि बि माने जोंनियाव फरायसालिया सोलायलांबोगासिनो दा नोंथाङाबो माबायदि नोंथांनि नोजोराव माबायदि सोलायबोगासिनो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना हो दे नोंथां
औ नोंथां ओ थारैनो बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननिया गासैबो सैथो आरो ना ओ जेरैहाय जोङो आथिखालाव जोङो बे फरायसालिया बोरैहाय दङ होनब्ला जोंहा गोबां माने जों फरायसालिनिफ्राय गोबां आयदाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो आरोना जेरै जोङो ओ औ जेरै जोङो फरायसालियावहाय जोङो फरायनायनि अनगायैबो गोबां माने बेलग बेल उफ्रि गिय मोननो हायो एा उफ्रिया हाबा नोंथाङा बुंनाय बाददिनो उफ्रिया हाबाफारिफोर लायो जेरै- जोङो फरायसालि हाबथा बुंनाय बा बिदिनो फरायसालि फरायसालियाव माने- सोर सोर मा रोंगौथि रोंनानै थादों बा बेफोरबादि सोर सोर मायाव मा मा आयदायाव मा रोंगौ बेफोरखौबो जोङो मोनथिनो थाखाय बा बेफोरबादि मोनथि मोनथि मोननो थाखाय जों माने गोबां फरायसालि हाबथाफोरबो खुंनाय जायो आरोना मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरावहाय बेजों लोगोसे बेबादिनो जोंहा फरायसालिफोराव जेरै जोंनो आथिखालाव गोबां नथाङा बुंनाय बादिनो आथिखालाव माने जानबुं बा मबाइल फननि गेजेरजोंबो जोंबा गोबां जों अनलाइन अनलाइन क्लास बा बेफोरबाददिबो लानो हायो जिहेथु जोङो मोनसे फरायसालि गोदो गोदायहाय जोंहा गोदो गोदायनि समावथ' जोङो नोंथाङा बुंनाय बादि बबा आश्रम बा बेफोरबायाददि दंफां साया बा बेफोराव बा बेफोरावसो जोङो थांनानै फरायसालियाव फरायहैयो नांगोव जायोमोन आथिखालाव माने जोङो खम आथिखालाव जों गोबां सुबिदा फैबाय बा गोबां फराय फरायनायनि सुबिदा जाबाय जोंहा बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जों बेफोरबायदि- फरायनो हायामोनबा जोङो बस्था बा बेफोरबायदि लांनानैसो फरायहैनांगौमोन जोङो डेक्क बेन्स गैयामोन। गोदो गोदायनि समावहाय जों आथिखालनि समाव माने डेक्क बेन्स गासै गासैखौबो जों बेबायदियाव जनानै आरामसे फरायनो हायो आरो थिग बेबादिनो- बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनि मानसिफोराहाय फरायसोमो फरायसालियाव थांनायनि सिगाङावहाय बा मोसौ हालेवनानै बा बियो गोबां खामानि मावनायनि उनाव माने फरायसालियाव थाङोमोन आरो आथिखालाव जों बेबाददि थांलाया आथिखालाव जोङो बांसिन माने दे फरायसालिफोराव जों फरायनो थांनायखौ नुनो मोनसै आरो बेबाददिनो जोङो फरायनानै जोङो बा फरायसालि मा होनबा जोंबा आथिखालाव माने गोदो गोदायनि नि दिनावथ' जोङो फरायसालिया औवानि बेरा गंफा गंनै दल' औवानि बेरा बेफोरजोंसोमोन आथिखालाव जों माने सरखारनि हेफाजाबै माने जोङो गोबां माने मोजां मोजां फरायसालि बा बिल्डिं बेफोरबायदि पाक्का बेफोरदि जाजोब्बाय आरोना मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्रानो जोङो बेफोरदिनो फरायसालियाव फरायनो फरायनाय जायो जे जोङो फरायनानै गोबां गियान मोननो हायो। आरो गोबां बेले बेलेग आयदाफोरबो जोङो लानो मोनो आरो आथिखालाव जों फरायसालिनिफ्राय माने गोबां गोजान गोजान जायग बा जों नु बेदि जायगा बेफोरावबो थांनो थांनो मोनो बा जोङो गावाय हारसिङै थांनो हायो। एब नावखरनिजों थांनो हायो। गोजान - गोजान जायगाफोराव दावबायनोबा बेफोरबायादि दावबायनोबो लांनाय जायो आरो-
औ-औ।
बे दावबायनायनि गेजेरजोंबो जों माने गोबां गियान मोननो हायो आथिखालाव गोदो - गोदायथ' जों बेफोरबायदि दा दावनो मोनामोन बा जोंङो गोदोथ' फसालिफोरानो गैयामोन गंसे गंनै फरायसालिया दंमोनबो होनजायो बुंनो थाङोब्ला। अब्लाबो जों बेफोर माने फरायसालिफोरा दावबायनो लाङामोन दा आथिखालाव जों माने बेफोर फरायसालिनि गेजेराव माने बासफोरनि जोहै माने गोबां फोरोंगिरिफोरा माने गोबां गोजान - गोजान जायो। जोंनो भि जायगा बेफोरदि जायगाफोराव जोङो दावबायनो -दावबायनो मोननाय जायो आरोना।
औ- औ।
आरो बेजों लोगोसे जेरै जोङो फरायसालि हाबथा बेफोरबायाददि ओ स्कुल उइक बेफोरखौ जोङो मोनफ्रोम फरायसालियावनो खुंनायखौ नुनो मोनो। आरो ना बेफोराव जोंहा गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय जोङो सासे ओ सासे फरायसायाबा बियो बबेबा मोनसे आयदायाव जौगानानै थानो हायो अब्ला बियो दिन्थिनोबो हायाबो जानो हागौ अब्ला जों बैफोर माने बे फरायसालि हाबथाबा बेफोराव जोंहा खारनाय बादायज्लायनाय थुनलाइयारि बादायज्लायनाय आरो बेजों लोगोसे आरिमुवारि बादाय्लायनाय जेरै मोसानाय - रोजाबनाय बा बेजों लोगोसे खन्थाइ आरायनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय, हरखाब बुंनाय बबा बेजों खारनाय बा बेबायदिनो गुबुन - गुबुन बिथिङाव ओ माने गावबा - गाव बेबायदि माबा मोनसे एसेबाबो टेलेन्ट थायोबा बे रोंखोमानानै थायो। आरो ना? बेफोरखौ जोङो फोरोंगिरि मोननो थाखाय जोङो माने बेखौ फरायसालि हाबथाबा बेफोरखौ खुंनाय जायो आरोना बेजों लोगोसे बुंनो थांबावबा जोंहा आथिखालाव माने गोबां गोदोन ओ गोबां माने फरायसालि ओंखारबाय बा गोदो गोदायथ' गुबुन बा मोनसे से मोननैल' बिदि फरायसालि थायोमोन आथिखालाव माने गोबां फरायसालिया ओंखार हमबाय बा गोबां गोदान - गोदान फरायसालि बा गावबा - गाव मा आयदायाव लानाय बेफोरदिबो गोबां गोजान गोान गोजानाव फरायसालि एबा फसंथाननाय गोदान गोदान बेफोरबायाददि दङ आर ना
औ - औ।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा बिदिब्ला फरायसालिनि बागै माबाफोर बुंबावनोबा बुंबावजागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङाबोथ' गोबां बेसेन गोनां बाथ्रा बुंलांबाय। आं दा एसेबां फरायसालिनि बागै बुंथ'ला मानोना बुंबाथ' ओंखारलां थायो नङााबा नोंथां जों उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन नोंथां। दा एसेनोसै गोजोन्थों।
औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो।
दे।